हेलौ नोंथां खोनाबायना नोंथां औ खोनाबाय नोंथां माने एबार खोनाबाय नोंथां
अ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां मोजां खोना मोनाखै नोंथां हेलौ
हेल' हेल'
अ नोंथां खोनाबाय औ खोनाबाय नोंथां औ
अ औ-औ
औ अ आस्सा मा खालामगासिनो दंलै नोंथां दामानिलाय
ओरैनो दङ नोंथां माथो खालामनो आरोना बिदिनो गसंलाबायनानै दं नै गरमना बोथोरा
औ नोंथां गरमाथ' गरमसै दानि जुगावलाय मा बुंबावनो आरोखि
ओमफ्राय नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दालाय
अ नोंथां आंनाबो बिदिनोसै नै बिदिनो जाखां लोंखां ओरैनो सिलायावनो जिरालाबायनानै दं आरोना नोंथां
अ मा ओंख्रिथि जाखो नोंथां
ए नोंथां ओंख्रिया ओंख्रिया माबासो नोंथां मा होनोमोनलाय बेयो थास' बिबारजों ब्रयलार बेदरसोमोन नोंथां
अ नंगौ नामा गोथावानो माथो बिदिबा नोंथां
औ नोंथां ओंख्रियाथ' गोथावा नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय मा मा माथो ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रिया जोंना माबासो नोंथां अमा बेदरजों नारजिसोमोन
हाब माथो नोंथां लाजाथारा माथो नोंथां ओंख्रियालाय
औ लाजाया नोंथां गोथावानो
अ उम उम ओमफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्राथ' जोबजोबबाय जानांगौ नोंथां?
गायनाय फुनायथ' दंबावो नोंथां गोबाङानो दंबावो
अ
ना गायनाय फुनायावहाय
औ ओमफ्राय नोंथांमोनहालाय बेसेथो बुरजा दंबावो नोंथां
अ नोंथां जोंनावथ' जोबफ्रामबायानो नोंथां माने ओरैनो खोथिया थिलि फा एनोल'सै आरोना नोंथां औ नोंथां बे अखा गैयैनि जाउनावनो एसे एनै थानानानै दं आरो नोंथां बे अखा हाबफिनथारासै नां नोंथां एसेबो। एकदमबारे खरान जाना होलायबाय आरोना नोंथां औ औ औ औ उम उम गामि गामिफ्रावथ' जोबजोब्बाय जानांगौना नोंसिना नोंथां
गामिफ्रावथ' जोबाखैनो नोंथां दंबावो गोबां बद्रा दंबावो माने देग्लाय मा होनो अखाया थाबहायासैना बिनि थाखायनो माने गोबां खस्थ' मोनबाय आरोना गायनो औ
होमबा दामानिबो गैथ' थारा नामा नोंथां अखाया
गैया नोंथां बिदिनो सान्दुंङानो बिराद गोसा दुंगासिनो माथो होनबावनो आरोना
अ औ औ औ बिनसै बिथिबो बिदिनो नोंथां अखायानो बै सिगां समावल' हाबाय एसे एनै गायग्रो होबाय माने जाया जाया खम दाथ' एसे खमायदोंमोन नालाय नोंथां ओमफ्राय बेनो जायखिजाया बे खोथिया थिलिल'सै आरो नोंथां बे ओमफ्राय अखा हायैनि थाखायनो बे अखा से थ्लायावबो थांदों आरो नों
अ जार्लायानो जादों होमबा माथों नोंथां गोबां
औ नोंथां बे अखायानो खालामोलै नोंथां मालाबा एदभान्स हाना होयो मालाबा गदाय हाना होयो माने बुजिया आरो ना नोंथां बोथोरखौनो दानि जुगाव एकदमबारे
बिदिनो जायो अखा माने जारला जाथारो अखा थाब हायाबाथाय माने गायनाय फुराव बिराद खस्थ' होयोना नोंथां एखदम माने खस्थ' मोनथारोमोन नेनायबो गायनांगौ जायो बांद्राय नेबाय थाबाबो सम बोथोरफ्रानो माने थांग'जोबथारोना नोंथां
औ औ नोंथां बिदिनोसै आरोना माथो खालामबावनो आरो बै नोंथाङालाय बे खेथिफोर मावाखै नामा नोंथां बेलेग माइनि अनगाफोर
माइनि अनगाथ' खेथि मावदों मावनाया नोंथां गासिबो जाल्लानि गोजा माने बिदिनो आं अखा बुगिबायना अखा बांद्राय हाबा थैजोबगोन खोमा साननानै बिदिनो जानलानि खेथि मावबाय बिदिनो ओरैनो एसे दं आरो सबाय बिमा खांख्रिख'ला बहल लाव जोगोनार बिदिनो खुमब्राफोर दङ आरो माथो होनबावनो नोंथां आथिखाल मुगायाव माथो माथो मैगं थाइगंखौनो बायनानै जानो हानो नागिरला गोबां माने दामानो केिजियाव माथो बाजि रांथारसै आजिखालि बाजि रांनि खमावनो मोनला
औ औ औ ओमफ्राय नोंथाङा बे मैगंफोरखौलाय बाजाराव फानबा बेसेबांथ' मोन नोंनि मा गायनायखौलाय
खोनायाखै नोंथां मोजां
ए नोंथां बै नों गायनाय मैगंफोरखौ बाजाराव फानबा बेसेबां मोनो होनदों नोंथां
अ बाजाराव फाननो
औ नोंथां ना नोंथाङा फानबाय बायाखै नामा नोंथां
बाजाराव गैया फानाखैनो नोंथां
अ अ औ औ हाथायफ्राथ' मोजां जायोना नोंथां मैगं थाइगंना बिदिनो अ बै बुरजा गायग्राफ्रा फानो आरोना नोंथां औ होमबा नोंथाङा फाननाय सेबांखौ गाया
फाननायसेबांखौ गाया नोंथां माने न'आवनो जानो नांगौना आरो मानसि बुरजाबो बिसिबांथो बायना जाबाय थानो फानबायथाय माने जानो आनदायो बेबायदि जानानै माने आं फाना आरोना नोंथां न'आवनो जानो थाखाय बिदिनो एफा एनै गायो ओरैनो बाजारफ्राव फाननायफ्राथ' माने माने मुलिफोरसो जायो नालाय
औ औ नोंथां
मुलि होनायफोर बेखायनो लकेल जानो होननानै न'आवनो बिदिनो गायो आरो खसथ'बो जायोना नोङो बेसेबां बायना जाबाय थानो नोंथां
औ नोंथाङा बेनोसै सिलै थाखा फैसा औ थाखा फैसायानो थिनजोबो आरो गासिखौबो खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ
मोजां खायासै नोंथां मा बुंदोंमोन नोंथा
ए नोंथां दाथ' बिदिनो सोलियो नालाय बोथोरफ्रा एसे एनै गायलाय नानै बे मैगंफोरखौ गाव गावनो जायाबानो उफाय गैया आरोना नोंथां ओमफ्राय। बिदिनो सोलिलांनांगौ जायो आरोना नोंथां दानि जावथ' ओमफ्राय नोंथां दा नोंथाङा फ्रि जाबायगोन नामा नोंथां।
औ औ औ।
अ नोंथां होनबा नोंथाङा आंनो बै। दानि जुगनि फरायसा समावनि। फिसा बाहायनायनि खहानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथां खबरा मामोन नोंथां। उम
अ नोंथां खबरा बेनोमोन जे आं नोंथांनि सायाव एसे टपिकफोरसो सरायनो सानदोंमोन सरायनो हागोन नामा होननानै।
अ औ औ। ओरैनो मानि टपिकआव नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ माने नोंथां ओरैबायदिमोन टपिकआथ' माने दानि जुगाव बै निसा जिराद बाहायनाया जे एसे बारा जाबाय नोंथां बेफोरखौ मारै होबथानो हायो आं ओमफ्राय बियो दा जोंनि फरायसुनाय गथ'फोरखौ माबायदि। खहा खालामनोसो दं बेबाबोसे फोरमनो हागोनामा नोंथां।
अ हागोन हागोन नोंथां‌।
औ औ।
हागोन हागोन निजिर लानाय बिसा बिसाद लानायनि जाहोनावनो जोंहा दानि माने सुबुं माहारियाव माने गोबां।
आथिखाल मुगायाव
आथिखाल मुगायाव माने दालांनि माने दावगानो हाला आर ना सुबुं माहारिया। आथिखालावहाय जिदाइन बोसोर बैसोनि गाहायनि सुबुंफ्रानो मानो बांसिनैहाय माने निसा लानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बिनि गोजौ माफ्रा माने निसा बुसथुखौनो माने लाबावला आरो माने। आथिखाल मुगायावथ' जों माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरोना
औ औ।
जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा गिदिर सुबुंफ्रा माने बांद्राय निसा लानायखौ गारबावबाय आरो ना आथिखाल नुग उन्दै उन्दैयासो माने निसा लानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जायफोर कलेज। स बैफोराव फरायनाय सुबुं माने बैफोरसो माने निसा लानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना? बैफोर निसा लानायनि। जाहोनावनो बिसोरो माने सुबुं गथ'फोरा माने फरायनो गोसो जाला आरो माने। सालियावबो थांनायखौ जों माने गोबां खम नुसै आरो आरो बिसोरो फिसा जिराद लानायनि जाहोनावनो माने बिसिोरनि महर मोखांफ्रा माने बोराय महर जालाङो। हमनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आरो जों मिथिखागौ। बयबो मिथिखागौ माने उन्दै बैसोआव जाय सुबुङा निसा लायो माने‌। बैसोरनि माइन्फ्रा माने खर'फ्रा बांद्राय मोजां जाया आरो माने जिउआव माने थाबै जौगासारनो हाया आरो बिसोरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने गोबां गोग्लैसोनानै थानांगौ जायो। आथिखाल मुगायावहाय जौगानो थाखाय जोंहा मा निसा बुस्थु लायोब जोंहा उन्दै बैसोआव निसा बुस्थु लायोब माने थाब सानख'नोायै जायो आरो बैफोरबायदिनो न'खरावहाय माने दावराव दावसि सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखाल मुगायावहाय। खायफाफा ओरैबायदि निसा लाग्रा दं जोंहा निसा होनोब्ला माने फिसानिफ्राय गिदिर गिदिर निसा लाग्रा दं आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा ड्राग्सफोरा जाबाय गोबां गिदिर निसा आरो बैफोरखौ लायोबा माने सुबुंफोरा माने एंगारनो हाया आरो माने जिउ जोबजासिम लाबाय थायो आरो बेबायदिनो जोंहा ओरैनो निसा होनोब्ला बांसिन सुबुंफ्रा माने जौ। फोरनि सायाव सोनारनानै थायो आरो जौ जुमायफ्रा माने लिमिटै लोंबा मोजां आरो नोंथां माने बेमारफोरा हामो नाथाय जोंनि सुबुं माहारिया मा बांद्राय माने लिमिट गैया आरो बाहायनाया बिसोरो माने लोंनो मोजां होननानै बेबायदिनो लोंहैबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बैबायदि लोंबाय थानायनि जाहोनावनो बिसोरो मा गोबां बेमार आजार जानानै माने न'खरफोराव सोरबा बायदिया गोलैसोयो सोरबा बायदिया माने थाबै जिउ गोमानांनो गोनां जायो आरो आथिखाल मुगायाव जों बांसिन उन्दै उन्दैखौ माने निसा लानायखौ नुसै आरो माने गिदिर गिद गिदिरा माने खम बिबांनि जाबाय आरो निसा लानाया आथिखाल मुगायाव नोंथाङाबो बिदिब्ला माबाफोर बुंनो हागोन नामा निसा जिरादनि लानायाव ओरैनो ससेनो
औ औ नोंथाङा औ बुंनो हागोन नोंथां औ बिदिबा आं फोरमायदों नोंथां माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथां फोरमायखाबाय आं जा हायो इसे फोरमायबावनि नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि दानि फरायसा होनोब्ला जोंहा बांसिनखौनो निसा सेव गोबाव हाबनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा दानि जुगनि फरायसाफोरा मा बुंनो नोंथां मानिफ्राय सोलोङो जों बेखौथ' मिथिया नोंथां आरो बाहायनाया गोबां बारा जाबाय आरोना नोंथां निसा जिराद जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुंनो थाङोब्ला नों थ जोंहा दानि मु बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव जोंहा ओरैनो एसे थाखो द स्निफोरनिफ्राय फरायनाय फरायसाफोरखौनो जों निसा जिराद बिरियारि थांखुआरि जानायफोरखौ जों नुयो आरोना नोंथां मानि थाखाय जायो बेखौथ' जों मिथिला नोंथां नाथाय बेफोरखौ जों दानि गथ'फोरखौ बांसिन खौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां खोब थाथारबाबो साफा सानैया थानो नागिरो न थां नाथाय बांसिनखौनो जों बिदि जाला लोंला बिदिखौ नुनो मोनो नाथाय आरो माखासे माखासे जेरै थाखोनि फरायसाफोराबो बिदिनो हाय सेकेणडारिफोरनि डिग्रिफोरनि फरायसाफ्राबो जों माखासे बिदिनो सोरबा सोरबाथ' गोबां गाज्रियानो सोरबा द्राग्स जा आरि सोबनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो फ्राय जों बांसिनखौ दानि जुगाव जों बोराय बेनथखौसो जों खम दसिन नुनो मोनसै मानो होनोब्ला बिसोरनाथ' बिसोर बुजियो नाथाय दानि गथ'फ्रा थाब बुजिया माने गावखौनो एकदमबारे रोंखानाय राखानाय बायदिखौ साननानै लानायांगखौ जोङो नुनो मोनो ना नोंथां ओमफ्राय दा बेफोरबायदिखौ माखासे होबथानांसिगौ आरो ना नोंथां गोबां बारा जानाय बेखौ जों नुनो मोनदों बेखौ माखासे हारिजों हारिनो ओंखारलायनानै बेफोरनि स्टुडेन्टफोरनि बागै प्रटेस्टखौ जों जागायनांसिग आरो
लायसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां औ दे औ